औ खोनादों
औ जोङो एसे जायगा दावबायनायनि सायाव एसे रायलायनि
औ
ट्रेभेल खालामनायनि सायाव
जागोन दे
ट्रेभेल खालामनाय होमबाथ' गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम दावबायनायखौनो होनो नङा होमबा बा थांनायखौ होनना बुङो उम जेरै खाथि खाथियाव थांनाय ट्रेभेल खालामनायबो थायो आरो गोजान गोजानसिम मोनसे दावबायनायबो मोनसे थायो नङा होमबा दा
ओ नोंथाङा बेफोरबायदिनो बबाफोर गोजान दावबायफेरबाय नामा
ओ गोजानबो बुंबाथ' आङो ओ आजि बोसोर जाबाय ओ बेंगलराव दावबायनो थांदोंमोन आरोना
औ औ
गोजान बुङोब्ला आरो आरो खाथि खाला बुङोबाथ' जोंनि नैबे भारत हादोरजों नांजाबनाय भुटान हा दोर आरो नेपाल हादोराव दावबायनो थांबाय आरो
ओ मायाव दावबाय दोनदोंमोन नोङो फार्स्ट जोंनि
हा
फास बहा दावबायजेननाय?
फार्स्ट दावबायजेननाय बुङोबा आङो जेब्ला माबायाव क'क्राझाराव फार्स्ट दावबायबाय बे जोंनि आसामावनो जेनेबा बेलेग डिस्ट्रिक जाहैबाय नालाय क'क्राझारा
औ
बियावनो दावबायदोंमोन ओ
ओ बेंगलरसिम दावबायनाय समाव एक्सपिरियेन्सा माबायदिमोन?
औ बेंगलर उम औ बेंगलर सिम दावबायनायाव आङो ओ फार्स्ट टाइम जेनेबा गोजान जानाय जोंनि आसाम रायजोनिफ्राय बाहेर राय जोयाव थांनाय जादों नालाय आङो एक्सेलि बिराद एक्साइटेदमोन आरोना गावनो गाव जेनेबा मबाइलफ्रावसो फिलिमफ्राव नुयोमोन आजि दानिया थ' आरो ससियेल मिडिया जुग नङा होनोमबा नोंथां
औ औ नंगौ
औ गियानि जुगजोंनो नुजोबो औ दा बिदिनो आङो जायगाफोरखौ एक्सुलि आं बावबाय मा जायगायाव थांदोंमोन खिन्थु आङो बेंगलर बेंगालराव थांबा आङो फ्लाइटजों थांदोंमोन आरोना नोंथां बेबो सल' ट्रिपमोन आंहा हजों हजोंहाय जोंहा फेमिलिनिनो जायो बिदि दङमोन आरो दा बेयाव आङो जेब्ला फार्स्ट टाइम आं हारसिंनो फ्लाइटखौ टिकेट बुकिं खालामबाय। बिनिफ्राय बरडिं पास खालामबाय मबाइलावनो नायै नायै उनाव न'निफ्राय गुवाहाटिसिम ट्रेनजों थांबाय। थांखांनानै ट्रेननिफ्राय आरो जोंनि बे गुवाहाटीनि दालाय एयारपर्ट बरद'लैया गपिनाथ बरद'लै एयारपर्टआ बिसिबां औ बिसिबां आङो अट' लानायसै बिनिफ्राय अट' लानानै बेयाव जेब्ला चेकिं जायोना नोंथां थारमाने जेबो बुस्थु लानो मोना जाहैबाय बे आससा बेबायदि जेनेबा जिखुनु किल सिज बा जंफार सिस लानो मोना। दा बेफोराव बेफोरखौ आङो गोदान एक्सपिरियेन्स मोनदोंमोन आरो बेयाव चेकिं खालामबाय लाइनाव थाबाय चेकिं खालामनानै जेब्ला पास जाबायना बिनि उनाव मालाय ओरैबायदि मोनसे बास गंसे लाबोलायो आरोना। बे ससेनि थाखायनो पेसेन्जारखौ फ्लाइट सिम थिखोहैनो थाखाय। ओमफ्राय बिनि उनाव आङो थारमाने एक्सुलि बमिट टिं खालामोन आरोना ट्रेभेल खालामबा गारि गाखोबा बास कार गाखोबा‌। ओमफाय आं गिदोंमोन आर ना गावखौनो गिनाय मोनदोंमोन जे फ्लाइटआवबो जागोन नामा? भमिटिं
औ
बिनि उनाव आंङो जेब्ला फाइटआव गाखोबाय अब्ला इमान भमिटिं फिल जाद आरो ना आरामनो तिन घन्टानि फ्लाइटखौ आं इन्जय खालामबाय सल' ट्रिपाव। बिराद मो एक्सपिरियेन्स जोमैनि सेर सेर जोमै खारनायखौ आरो जोमैनि गोजौआव जोमैनि गेजेर गेजेर बुहुद मोजां बाखिखिनिखौथ' उन्दुलांनायसै आङो गमखौननो गैया। बिनि उनाव बेयावथ' हजों औ इन्टारनेसनेल मोन लाय बेंगलुरुनि फ्लाइट औ बेयाव आंङो एक्सुलि बारा जायगा बेरायदिया बेयाव मोनसे पार्क दंमोन बेंल बेंगलरनि एरियायावनो आर ना। आंङो बावजोब्बाय एक्सलि गोदान जायगा थांनाय आरो बेबो ट्रिप माबा हिसाबै थाङांखै आङो डाइरेक्ट जेनेबा स स' ट्रिपआव थांदों ओरैनो बेलेग बेलेग जायगानि एक्सपिरियेन्स लानो होन्ना थांनाय जादिया नालाय आदसा फेमिलिनि न'आव थांदोंमोन औ औ बिनि थाखाय आं ओइ मोनसे पार्क दंमोन मा पार्क नामखौबो बावबाय आरोना आङो बे पार्कआव गिदिंना फैनायसै आरो ओरैनो नायबाय बेंगलरनि जानाय लोंनाय मानसिफोरनि रायलाय नाय बेफोरखौ बेलेग मोनसे हैनायसै आरो होमबाबो गोजोननाय मोनबाय आरो जेनेबा बेयाव थांनानै
मोनसे एक्सपिरियेन्सखौ लानो हानाय जाहैबाय आरोना आंबो बे आंबो बेबादिनो बारा इमान द्राय दाव दावबायफेराखै
औ मा मा जायगायाव दावबायखो नोंथाङा
आं थांनाया माबायाव थांबाय सिलं थांबाय मेघालय बेनिफ्राय मा होनो नागालेण्ड थांबाय निफ्राय अरुणाचल थांबाय माने खाथि खाथि जोंनि माबाजों माने जों नांजाबना थानाय माखासे माबाफ्राव थांबाय आरो स्टेटफ्राव थांबाय ओमफ्राय नागा नागालेण्डनि एक्सपिरियेन्स बुंनो थांङोब्ला माने नागालेण्डआव जोंनि बर'नि माखासे बायखोन्दा नेरसोनफोर दंना जाय डिमापुर होनना बुंङो
औ औ औ
डिमापुरा मोनसे गिदिर माने नागालेण्ड स्टेटनि मोनसे गिद गिदिर टाउन आरो ना सिटिखौनो बुंनांसिगोन जेरै फर एक्जामपोल हमनानै ला सिटि बुङोबा जोंना गुवाहाटि एबा डिब्रुगड नङा होमबा बेफोरबायदि मोनसे आरो बे माने नागालेण्डनि जेनेबा मा होनो माबायाथ' केपिटेलाथ' खैमा जाबाय खिन्थु करिमानिफ्राय सेकेण्ड आरो जेनेबा हमना ला फर एक्जामपोल दि डिब्रुगड़ फोरबायदि आरो बहुद गिदिर मोनसे सिटि आरो
नंगौ उ उ
ओमफ्राय ओ मा होनो एक्सपिरियेन्स होनना बुङोबा बेवहाय माखासे गामग्रा गानग्रा जोमग्राफोर बिराद खम मोनो माने गस्ला, लंपेन्ट बायदि आइजोफोरनि ड्रेस पार्टिफोरखौ बेहाय खोब खमाव मोनो आरो बेहाय हंकं मार्केट होननायबो मोनसे दङ जाय बे मार्केटआव हाबबा थाय आरो ओंखारफिनो बिराद उसुबिदा आरो नेटबो नांखाया ओरैबादि मोनसे गिद इर एरिया माने गस्ला लंपेन्टनिल' फ्राय बेहाय नुगोन आरो आरो खोब खम बेसेनावनो मोनो आरो हमना ला गांसे लंपेनफ्रा फ्राय बेहाय माने थिनस' दुइस'फ्राव मोननो नागिरो बारा बारा दाम पासस' सयस' आरो ना दा बेवहाय आरो केजि सिस्टेमबो मोनबावोसो माखासे अपसन फोर माने अक्सनद्रायबो नङा दै अक्सद्रायबो नङा माने जों जाय बुस्थुखौ जोंनिया ब्रेन होननानै बायोना बै बुस्थुफोरफोरखौनो बेयाव माने केजि सिस्टेमाव मोनो आरोना आं बेखौ नुनो मोनदों। औ माने जों दा गाननाय जोमोना बेफोर बुस्थु औ आरो प्राय बे डिमापुरनि फ्रायनो गुबुन गुबुन जोंनि आसामाव बहुद माने बेफोर साप्लाय फैयो आरोना ओमफाय बेफोर साप्लाय हरनो जोंनि बेहाय बेपारफ्रा दखानदारफ्रा बेखौ बिनिफ्रायनो लाबोनानै फ्राय फाननायखौ जों मोनथि मोनो नुनोबो मोनो आरो दा बेवहाय माने माखासे डाइरेक्ट बहाय मोनसे ट्रेन फैयो माने बे ट्रेनाव माने बिराद माने दिल्ली मुम्बाइनिफ्राय डाइरेक्ट बेयाव जाफैयो नालाय इन्टारसिटिया माने जोबथा फैयो नालाय आरो बेहाय माने डाइरेक्ट मालफ्रा बेयाव गोग्लैफैजोबो आरो बेनिफ्रायसो माखासे जायगायाव मान थाङो आरो बेबायदिनो बे हंखं मार्केटआ बहुत गिदिर
बेलेग देशनिफ्रायबो बेयाव एक्सपर्ट जाफैयो आरोना
एक्सपर जाफैयो बे एक्सपर जाफैयो बि ओमफ्राय आरो नायथाव जायगा होनबाथाय माखासे पार्कफोराव बेरायदों। ओमफ्राय डिमापुरनि बायखोन्दा नोगोर बेहायबो बेरायबाय। बर' कसारि राजाफोरनि बेव नेरसोन दंना बेवहाय बे बेरायनानै नुनो मोननाय माखासे मुसुखाफोर आरो बर'नि माखासे नेरस जाय बर' फोलेरजों सोमोन्दो थानाय बे ओ बायखोनदा नोगोराव थां नानै जोङो माखासे जों बर'नि ओ बा कसारि फोलेर नि जारिमिननि सोमोन्दै एसे जों मोनथि मोनबाय दा बेफोरो फ्राय जोंनि माने बर' फोलेरनि बा खिरात फोलेरनि ओ सुबुंफोरजों बे बायखोन्दा ओ नोगोरा माने सोमोन्दो दं आरो फाय माबा पार्क दङ'। खाथियावनो मोनसे आरो बेहाय खाथियावनो एयारपर्टबो दं एयारपर्टआवबो एसे बेरायबाय जेथनाखि माने
बे स्टेटनिफ्राय गुबुन मोनसे स्टेटआव थांनाय बेयाव दङ' माने नेसनेल एयारपर्ट ना नां ना बे इतारस-इनतारनेसनेल नङा ने नेल होनना बुंनांसिगोन बे बेबायदि औ औ ओ। दे बायदिबो माने समा जाथ'वाखै दस मिनिट जानांगोन नालाय नोंथां। नय समा जाथ'वाखै नाइन फर्टिफर जाबाय दस मिनिट रायलायनांगौ नालाय।
अ अ अ अ।
दा ओम बेबायदिनो बेयाव एयारपर्टबो दङ' आरना एयाव फोरखौबो जों नुनो मोनदों ओमफ्राय खाथियावनो बेहाय मा होनो जोंनि मेस कचारिफोरबो दं आरोना मेस कसारि माने बिथांमोना बेहाय ओ जोंनि बर'नि बेफोरनो मोनसे गावस्रानाय बा मोनसे सोमोन्दो गोनां होनना बुंनांगोन आरोना बिसोरखौ बिथांमोनाबो बेहाय माने ओ डिमापुर नोगोराव बिथांमोनाबो दं आरो खोब ग्रोम ग्रोमैनो आरो बिथांमोनहा बेबायदिनो गावसोरनि कालसारखौबो बिथांमोना लायो आरो नागाफ्राथ' थाखाबाय थिग बेबायदिनो मोनसे माने एक्सपिरियेन्स मोनदों आरो बेवहाय आरो माखासे गोबां बाथ्रा बुंनोदोंबावो समा जाबाय नोंथांना। दोनलायनोसै होमबा मोनसे गुबुन मोनसे आयदानि सायाव जों रायलायबावनोसै दान्दिसेनि उनाव
नंगौ नोंथां दे।